हेल' नों‌ खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनागासिनो नोंथां
नोंथां गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय
अ नोंथांनिसिमबो जासि हरफिननाय थाबाय गोजोन फुंबिलि नोंथाङा
थाङा दायो सम होनो हागोन नामा माने आं मोनसे आयदायाव नि थाखाय रायज्लायनो होननानैसो नोंथांनो कल हरनाय जादोंमोन
नोंथाङा रायलायनो हागोन दे
औ आङो मानि‌ ओ आयदाखौ जे जोंनि मेन आयदा बेनो जाहैबाय मा बर'फोरनि दोरोङारि एमाव बानायनाय बिनि सोमोन्दै रायज्लायनो होननानै नोंथांनो कल हरनाय जादों
औ औ औ रायजलायनो हागोन नोंथां
बिदिब्ला जागायनोसै नोंथां
दे
एमाव होननानै बुङोब्लाथ' माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजावहाय बाहायबोनायखौ जोङो नुनो मोनो मानि जोङो दा दानिल' नङा माने गो दोनिफ्रायनो सोलिबोयै सोलिबोयैनि आ दासिमहालागै जोङो बे एमाव बानायनायखौ जोङो नुनो मोनोसै जेरैहाय जोङो दोरोङारि गियानजों जोङो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो एमाव बानायनो थाखाय जोंहा माखासे बिफां लाइफांनि जे रोदा एबा बिलाइफोर नांगौ जों बेफोरखौ जों बे मिथिंगायाव मोननाय बिफां लाइफांनि जे बिलाइफोर बेफोरखौसो होनानै मा जोङो एमावफोरखौ जोङो बानायनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरैहाय जोङो बुंनांगोन एमाव बायनो थाखाय जोंहा मानो सिगांङावनो माइ रंनि अन गुन्दै नांगोन आरो जे दंफां राखेब आरो जे मोखोना आरो जे आगोर सि सिथा जोङो बे मोनथाम जोङो बे बिफांनि जे जोङो दंफां राखेबा होननानै बुङोब्ला जोङो फिफांखौनो जोङो गासैखौबो होयो आरो खोनाया जाहैबाय बिलाइफोरखौ होयो आरो दंफां राखेब जाहैबाय बे गावनि दंफां राखेबनि जे बाहागो फिफां बाहागो बेखौनो गासैखौबो होनाय जायो जेरै आगोर सिथायाव खौ जोङो मोननै रोखोमनि नुनो मोनो। जेरै गोजा मोनसे गुफुर मोनसे जोङो बांसिनैहाय आगोर सि गोजाखौ जोङो एमाव होननानैहाय जोङो गनाय जायो। एमाव देनो थाखाय जों बे बेफोर बिफांफोरखौ जों मिथिंगानिफ्रायनो जोङो बुथुमनानै लायोमोन मानसि बेफोर बुथुनावनो लानाय जोङो बानायनायाव माने जोङो जोंनि बर' आइजोफोरखौ जोङो गो जोङो माने ओ बाख्नायनो गोनां मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना मा बिफांनि जे बिलाइ एबा रोदाफोरखौ होयोब्ला मा एमाव खालामनो हागोन बेफोरखौ मानि बिथांमोनाबो ओरैबायदि ओ रोंगौ एबा रोंखा राखा बेनिखायनो जोङो एमाव बानायनो थाखाय जोंहा सिगाङावनो बे दंफां नि बिफांफोरखौ जोंनो नांगोन आरो जोंहा माइरंखौ जोङो ओ सोमनानै जे वालडफ्रावहाय जोङो अन गुन्दै खालामनानै जों लाग्रोनाय जायो आरो अन गुन्दैया जायोबा आरो जोङो मा बे दंफां राखेब आरो मोखोना बिलाइ आरो जे आगोर सिथा बेखौहाय होफानानै जोङो ज' देफानानै लानाय जायो। हैै देखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ मा खालामो बेखाङोब्ला बेखौहाय जोङो माखासे एसे दै होनानै बेखौहाय जेरै जोङो लारु ओ फिथाफोर जोङो जेरेखम नायो जोङो बेखौहाय मा दै होनानै एसे आमथा आमथा बानायनानै बेखौहाय लादु बायदि बानायनानै जोङो बेखौहाय मा खालामो ओ जोङो आरामसे बस्थाफ्रावहाय एबा ओ दालाफ्रावहाय दोननानै जोङो बेखौ मोजां जि फोरजों जोङो खोबनानै दोननाय जायो बेखौहाय मानो ओ गोलोम बोथोरबा बेखौहाय जोङो सानसे ओ सानसे एबा साननै हाइस् सानथामनि गेजेरावनो जोङो बे एमावखौ मोननो हायो नाथाय गोजां बोथोर समावहाय जोंनो गोबाव सम लायो बिदिनो एमाव जानो थाखाय माने रांखावनाव रानखांनांगौ जुनैहाय माने टाइम लायो बेनिखायनो जोङो सानबा खि सय दिन जोङो बिनि गेजेरावसो जोङो एमावखौ जोङो दिहुनन्ना लानो हायो। नाथाय जोङो बे एमावखौ जोङो बबे बेयाव बाहायो होननानै बुङोब्ला जोङो बांसिनै जौ संनायावनो जोङो बाहायो। मानो होनबा गोदोहाय जोङो बै जौफोरखौहाय जोङो हाबा हुखा सावरि बादालि बेफोरबायदि ओ फुजा फोरबो खेराइफ्रावहाय जोङो ओ ज' ज' जोङो खामानि मावलायो बे फ्रावहाय मेङोब्ला खामानि मावखांनानै जों मेङोब्ला दसे ओ जिरायनाय टाइमावहाय जोङो गावसिनि खामानि मावनानै मेंनायखौ मेंगा होनो थाखाय मा एसे एसे जौ बिदै खौ जोङो लोंनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय जोङो ओ बिदिनो जोङो सोलिबोनायखौ जोङो नुनो मोनो। मानि जोङो दासिमहालागै जोङो माखासे सावरि बादालि हाबा हुखा फ्रावहाय माने जौ संनायखौ जोङो नुनो मोनो बे एमावनि गेजेरजोंनो दिनैहाय जोङो एमाव जोङो बानायनो रोङामोनब्ला जोङो जौआबो जानाय नङामोन बेनिखायनो जोङो बुंनांगोन दि जोंनि बर' समाजनि जे आइजोफोरा जे मानसिफ्रा जे जौ संनाय आरो एमाव बानायनायखौ जोङो रोंबोग्रोदोंमोन बै बिथांमोनखौ जोङो जोब बाख्नायनो गोनां बेनिखायनो जोंनि बर' नि बे मोनसे दोरोङारि दिनैहाय जोंहा बर'आ मा गासै बुहुमनां
बि
नो मा जोंहा जि आइ टेक मोननो हादों जेरै जौ गोरान जौ गिसि बिनिखायनो जोङो बुंनांगोन बे बेखौहाय जोङो बर'फ्रासो जोङो बाहायबोग्रोदोंमोन होननानै जोङो बुंनो हायो बेफोर दि जौ संनाय एमाव बानायनाय दा नोंथाङा बे जौ संनायावहाय माबायदि सोलायबोदों आरो गोदोनि आरो दानि मा फारागथि नुबोदों नोंथाङा बिनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बेखौ खोन्थाना होनायनि थाखाय एमावखौ जोंनिथिंबो बिदिनो बानायो। नाथायहाय एसे बेलेग आरोना जोंना
नंगौ नोंथां
औ माने जोंनिथिंहाय एसे बेलेग माबायाव बानायो बयनाबो एखे जाजोबा माने एसे बेलेक बेलेक बानायोना बिदिनो जोंनि थिंबो एसे बेलेग माबायाव बानायो आरो ना
नंगौ नोंथां
औ आं एसे फोरमायलांनोसै जोंनिथिं मादि बानायो।
दे थारैनो फोरमायनो हागोन नोंथां
औ एमाव बानायनो थाखाय सिगाङावनो जेनेबा खायफा एमावखौ फालांगिबो बानायो खायफा एमाव बानायनानै फाननाय बिदिबो दङ ओमफाय खायफा न'आवबो बानायो बिदिनो जौ संनाय मानायाव गावबा गाव बाहायनो थाखायबो बानायो खायफा फालांगि बानाय फालांगिनि थाखायबाथाय एसे गोबां रोखोम माबानि गोबां माइरंखौनो नांगोन आरो ना मानि बुरजा नांगोन नालाय माबा एमावखौथ' आरो न'नि थाखायबा बिदिनो सेरसे सेरनै बिदियानो थोयो माइरङा बे माइरंखौ जोङो आं न'निखौ बानायनायनिखौनो बुंनोसै ओ सिगाङावनो जोङो सेरसे जखा माइरं खेरखायाव सुनानै दसे दै गुसु होनोसै आरोना दै गुसु होनायनि उनाव जों बेखौ आधा घन्टासो दोननांगौ मानि इयो मोजां रानजोबनायनि थाखाय आधा घन्टासो दोननांगौ आरो ना बेजों लोगोसे माइरंजों लोगोसे जोंनो गोबां बिलाइफोरबो नांगौ जेरै नोंथाङा बुंदों बिदिनो आरो नोंथां बुंनायजों लोगोसे जोंना थालिर बिलाइबो होदेरो थालिर बिलाइ लोखोना बिलाइ गंगार राखेब आरो सोरबा सोरबा आनारज बिलाइबो होयो होनो आनारस बिलाइ होनायनि औ आनारस बिलाइ होनायनि जाहोनानो जाहैबाय मानि एमावा एसे गोदै जायो बिदि होनो आरो ना आ आनारस बिलाइखौ होयोब्ला बेखायनो होयो इदि होनानै मोनथिनो मोनो आरो ना बिलाइफोरखौ मोजां जगार खामनानै लाखाजोबनोसै माने जेब्लानाखि बियो माइरङा जोंना रानो अब्लानाखि जों बिलाइफोरखौ मोजां सुनानै जगार खालामनानै लाखानो हाबाय आरो ना बेजों लोगोसे जोंनाव एमावखौ दैनो थाखाय उवाल गाहेन उवाल नांगौ जोंनि बर' हारिनि बियो सबसे मेन जाहैबाय गासिबो जोङो नाफामाबो एमावबाबो अनला गासिबो जों उवालावसो दिखायो गाहेन उवालाव जों बेखौबो जगार खामनानै लाखानो हायो
उवालनि ओ औवालल' नङा नोंथां जोङो बिथिफ्रावबो जोङो देनायखौ नु नुनो मोनोमोन गोदोहाय
अ अ जे आं खोन्थालांसै
औ खोन्थादे नोंथां
जेब्ला उवाला रानो ओमफ्राय जोंना माइरंआबो मोजां माबायो आन थासो जायो अब्ला जों बे माइरंखौ उवालाव हरनानै मोजां देग्लिना लानोसै आरो ना मोजां माने औ गेब्लजासे देग्लिनानै लानानै बिनि उनावहाय जोङो बे बिलाइफोर जे खानानै लादोंमोन जों थालिर बिलाइ लोखोना बिलाइ गंगा राग हेब आरो आनारस बेखौबो जोङो हाफ्लेनानै नङाबा एसे गिदिर गिदिरैनो मोजां गेब्ले होनायनि थाखाय बेफोर जोङो लैनानै जोङो उवालाव हरनोसै आरो ना उवालाव हरनानै जों बेखौ मोजां गेब्लेहोनोसै देग्लिनानै देग्लिखांनानै जेब्ला माबाया जोंना माइरं आरो बिलाइआ गेबेयो अब्ला जों बेखौ संग्राय नङाबा एसे बेलेग जायगाफ्राव बरनानै दोननोसै बरननानै दोननायजोंल' दोननायनि उनावहाय जोङो सानद्रिफोर लानानै जों बेखौ सालियो आरो ना सालिनानैहाय एसे गथा गथा माबादोंबा मोजाङै गेब्लेयोफोरखौ आरो फिन खेबसेबाव जोङो देनाय जायो गेब्ले होबावनो थाखाय औ ओमफाय देग्लिखांनानै जेब्ला बे मोजां गेब्लेयो जे गेब्लेयाखैमोन गथा गथा थांदोंमोन बियो मोजां गेब्लेबासो जोङो बे गेब्लेखानायजों ज' लगायदेरो आरोोना लगायदेरनायनि उनावहाय जों ओ ओ एसे नोंथाङा जेरै बुंदों एसे माबा होननानै आरो दै होनानै जों बेखौ माबा खालामनानै लायो जेरै रुटिफोर नायो जोङो एबा जों फिथा खालामनायाव जों माबायो बिदि खालामो आरोना एसे नानानै मोजां गुरै खालामो जेरै आथाफोरखौ नायो इदि नाखांनायनि उनावहाय जों बेखौ गल गल खालामनानै ओ
मोनसे माबायाव दोनो आरो ना गल गल खालामनानै नारसोनसोन दोन नारसोन नारसोन एसे मा होननायखौ दाब्लां दाब्लां बिदि खालामसै आरो ना
नंगौ नोंथां
औ खालामखांनायनि उनावहाय जोङो बस्था नङाबा संग्रायफ्राव बिदिनो जिगाब एसे होनानै फेरे एसे फेनलाना होनसै जिगाबखौ बिनि सायावहाय जों बे एमावफोरखौ दोनो आरोना जे जों दाबलां दाबलां खालामदों औ बेखौहाय दोननायनि उनाव मे बेखौ सिथाब होनाङा सिथाबोब्ला जाया बिदि होनो आरो ना खिथाब होनाङा मोजाङै दोननांगौ औ ओमफ्राय एसे गोजान गोजानैनो दोननांगौ आरो ना ओमफ्राय बेनि सायावहाय जोङो सिथ्रिफोर बारा रोजा नङा ओरैनो एसे पाथ्ला सिथ्रिफोर बेखौ खोबनानै दोननोसै आरोना जेजों जोङो एसे सथ्रि फाथ्ला थायोना स्रां स्रां नुजालायनाय बिदिफोरजों जोङो खोबनानै दोनो आरो ना खोबनानै दोनखांनायनि उनाव जोङो सानथामसो नङाबा सानब्रैसो जेरै नोंथाङा बुंदों गोजां बोथोराव सम लायो आरो गरम बोथोर बोथोराव एसे थाबैनो जायो सानथामसोआनो जायो होननाया नोंगौ बियो जोंनि बिदिनो सानथाम सानथामसोआव जोङो गरम बोथोर समावहाय सानथामसोबानो एसे एमावा राखांनो राखङो आरोोना जोङो राखांनायखौ जों मारै सिनायो होनोब्ला एमावा एसे गोरा जायो गोराथार जायो ओमफ्राय रंङाबो बेना गुफुर माइरंजों खालामनाय नालाय गुफुर जानोसै आरोना जोङो अब्लानो जोङो संनाय जौ संनायफ्राव बेफोरखौ बाहायनो हाबाय जोङो नोंथाङा जेरै बुंदोंहाय जों बर' हारि नियाथ जोंना जौ संनायानो सबसे मेन होननानै गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दंखायो आरो दाबो जोङो बैसागु बैसागु एबा माने जों बर'फोरनाव जौआ थाखायोखानो जौ बिदै जौ बिदैयाथ जों बैसागुफ्रावल नङा जों बेलेग दिनावबो जोंना बर'फोरनाव थाखायो फिसिनाय बेफोरो जेनेबा बोसोरसे बोसोरनै गाहाम फिनानै दोननाय बेफोर बिराद गोदै जायो होननानै जोङो
नोंथां जोंना समा जाबायमोन नोंथां बारगलांबाय जोंना सम समा
अ अ अ
उननि समावहाय जोङो सावरायफिनोसैदे नोंथां नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय
उम उम
गोजोनथों दे
औ नोंथां